हेल' औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ दायो फ्रियैनो दं आं नोंथां।
बिदिबा नोंथांजों सावरायनो हागोन नङा होनोमब्ला। मा होमबा नोंथांजों। मा दानाय लुनायनि टपिकनि सोमोन्दै एसे। सावरायसै।
औ जागोन नोंथां। औ हागोन हागोन।
जोंनि। दानाय लुनाय जे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बे ट्रेडिसनेल दख'ना जोमग्रा आर'नाइ बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरा। जोंनाथ' गोदोनि आबै आबौमोननियाव जेरै सोलिबोदोंमोन दाथ' बेबायदि। गैला नङा होमबा खमायलांनो हमगासिनो दं। औ दा नुनो थांदों बोथोरजों लोगोसे सोलायबोगासि नो दा आखाइजों दानाय सिफोरखौ नुनो थांला। अइभिंव दानाय मेसिन दानाय सिफोरखौसो नुनो थाङो नङा होमबा। जोंनि जायगायाव दा सोलायबोगासिनो दं बेफोरबायदि दानाय लुनाया दा नोंथांमोननि थिङै बेफोरबायदि आखाइजों दानाय एरनाय बेफोरो सोलियो ना सलिया नोंथांमोननि गामिजों फोरमायनो हागोन। ना एसे
ओ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावथ' आं बेफोरबायदिखौ आं नुनायखौ जों। आं नुनो मोनला आरो ना नोंथां।
ओ गोदोहायथ' जों। नुनो मोनोमोन बाट दायो जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनला आरोना एदि। बेबायदिनो खायफा खायफा जोंनि ओनसोलथिं ओ आखाइजों एबा जि दानायखौ जों नुनो मोन नुनो मोनो दाबो नुनाया ओ बेबायदिनो आखाइजों बेबायदिनो हेबनाय गोबां आब बेबायदिनो औवानि औ औ बिदिखौ जों नुनो मोनो आरोना दाबो मानोना होनोब्ला औवायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा? दा बिदिनो जोङो माइरं एबा माइ सालिनो जोङो आरो जोङो सानद्रि एबा संग्राइखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ। जों ओंखायनो
नोंथांमोननि थिङै ओ बिदि मा होनो गोदोनि बायदि थावख्रिजों खुन्दुं लुनाय नै खननाय बेफोरखौ नुनो थाङो ना?
ओ
इनदि एम्फौजों खुन्दुं लुनाय थावख्रि थावख्रियाव लुनाय बे फोरबायदिखौ
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां ओ नुनो थांला दा
औ
गोबां माने
जोंनि जायगायावबो नुनो थांला सोलाय लांजोबबाय नुनो मोनदों औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ गोदोनि दिनाव बिदि बानायनाय मेसिनजों दानाय बेफोरबायदिया गैयामोन नङा होमबा? खुन्दुंजोंहाय ओ बे एम्फौ इन्दि एम्फौ लानाय न'आवहाय बे फिनाय एम्फौजोंहाय फिथोब लुनाय बेफोर थावख्रिजों लुनाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोननि गामियाव नुयो नामा दा नोंथाङा
बेफोरबायदिबो नुनो थांला जोंनि साइडथिं जों माने एसे सोलायजोबबाय आरो ना
अ दा ओ दा मेसिनजों बानायनायफोरखौ बांसिन नुनो थाङो नङा होमबा? बोथोरजों सोलायनाय लोगोसे बेफोरखौ नुनो थांला आमफ्राय नोंथां बिथांमोननि जों बे ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायफोरा सोलियोना आखाइजों दानाय सि दख'नाफोरा?
औ बेफोरोथ' ओ सोलियो सोलिनाया माने बेफोरथ' जोंनि ट्रेडिसनेल नालाय जोङो माने गाननांगौ जा जायो बेबायदिनो ओ माने बर' आइजोफोरा गाननायखौ जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनो। बाट ओ जोंनि हौवाफोरा ओ एबा बे बांद्राय इउस खालामला आरो ना।
गामसाफोरखौ गाननाया खम नङा होन
औ औ बांसिन माने ओ लंपेन्ट होन बेबायदि गस्ला माने बेफोरबायदिखौसो जों गान्नायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलथिं माने जोबोद ओ जोबोद खम माने बे गामसा गाननाय एबा गावनि ट्रेडसनेल गाननाया माने जोबोद ख खम जालांबाय माने ओ गावनि
ओ माने ओ बैसागु एबा बेबायदि ओ हाबा हुखा बेफोरावल' माने जों गाननाय खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलथिं औ।
जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां ओ जोंनि थिंजायबो बिदिनो नोंथां बुंनो थाङोबा ओ बेफोरबायदि बुस्थुखौ बाहायनायानो खम। ओ जे आखाइजों दानाय जि फोराबो जोंनिजों खमायलांबाय जोङो दा बाजाराव मोननाय बुस्थुफोरखौल' बायनानै गानो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ न' न'वावहाय दानायखौबो नुनो मोनला खम जाबाय।
औ।
थांमोननि गामियाव ओरैनो बर' आइजोफोरा ओ जोमग्रा दख'नाफोरखौ आखाइजों एरो दायो बेफोरबायदिखौ नुनो थाङो ना नुनो थाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे?
ओ नुनायाथ' एसे एनै नुयो आरो ओ साफा सानै। दाबो नुयो बेबिदिनो जोमग्रा एबा ओ गाले बेबायदिनो दालाबायनायखौ जों नुनो मोनो। गामसा बेफोरबादिखौ माने गावनि जिउ खुंनो थाखाय एबा राहा बेफोरबायदि खायफा खायफा दाबो दङ। ओ जोंनि बै ओनसोल खा खाथियावबो बे बादिनो
ओ गोबां माने दायो बाट दानाया ओमफाय बेबायदिनो मेसिनजोंसो बनायनायखौबो जों नुनो मोनो। मेसिनजों बानायोब्ला ओ माने ओ थाब जासिनो। नङा होमबा नोंथां? ओंखायनो माने औ। ओंखायनो माने दानि सुबुंफ्रा एबा आइजोफोरा माने बेफोरखौ इउस खालामो आरो माने बै गोदोनि माने बेफोरखौ बाहायनो थांला माने आखाइजों ए लायनो बेफोरखौ बांसिन बाहायनो थांला माने ओ मेसिनजों इउस खालामनोब्ला एबा दानि गोदा ओंखारनाय टेक्नलजिफोरखौ इउ इउस खालाम ओ बानायनायजों ओ इउस खालामोब्ला माने गोख्रैनो थाब जायो नालाय ओंखायनो इजियै जों बनाय
थां नों नोंगौ नोंथां ओं जों बर र' आइजोफोरा दा बे दानाय लुनायजों लोगोसे बुहुद बिजनिस बायदिबो खामानि मावबोगासिनो दं नङा होमबा? औ बेद दख'ना इरि जोमग्रा एरिफोरखौ जोङो आ माबानानै ओ आथ दुनिक जिनिस बाहायनानै जों मिचिनजों दानानै गोदान गोदान डिजाइन खालामनानै ओ बेफोरखौ खौ बाहायनानैबो जोङो बर' आइजोफोरा बा बर' सुबुंफोरा नुआ डेभ्लाप जाबोगासिनो दङ। नङा होमबा? ओ बेफोरखौ लानानै बिज निस खालामनानै थाखा फैसा ओ खामायनो थाखाय राहा लामा दिहुननानै डेभ्लाप जागासिनो दङ। नङा होमबा? ओ बेफोरबायदिया नोंथांमोननि गामियावहाय सोलियो ना?
ओ सोलियो सोलिनाया। एसे आइजोफ्राबो आइजोफोराबो गोबां माने बिदिनो ओ बिजनेस खालामनायखौ ओ नुनो मोनदों।
औ जोंनि बर' आइजोफोराबो बेफोरबायदि दख'ना गामसा बेफोरखौहाय दानानै दा बिजनेस सो खालाम नायखौहाय नुनो मोनोना नोंथांमोननि गामिजोंबो?
औ औ गोबां माने बेबिदिनो बेबिदिनो हाथाय सहर टाउन सहराव जों फाननायखौ जों नुनो मोनो गोबां माने ओ ब जेनबा बिदिनो सुबुंफोरा फाननानै गावनि जिउ खुंलांनो थाखाय बेबादिनो ओ बिजित खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां ओ नोंसि नोंथांंमोननि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदिया नुनो मोनदों जानो हागौ।
दङ' नोंथां जोंनि गामियावहाय जोंनि सुबुंफोरा ओं बर' आइजोफोराबो गोबां दङ द्रामाव सोंनानै गावनि आखाइजों दानायजों लोगोसे आरो माखासे उइभिङावहाय ओ बिदिनो गोदान गोदान आधुनिक जिनिस फोरखौ लानानै दानानै जोंनि बर' माहारिफोरा सलिगा- सिनो दं आरो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बानायगा- सिनो आरो बिदिनो गोदान गोदान जि जोम बानायनानै फाननानै बिदिनो सोलिगासिनो
औ
औ
खिन्थु जोंनिजोंबो दा नुनो थाङो बे ओ थावख्रिजों खुन्दुं लुनाय बा इन्दि लुनाय बेफोरबायदिखौ आखाइजों एरनाय बेफोरखौ एसे गोमालांनो हमबाय आरोखि बेफोरखौ नुनो थांला दा
औ औ
जोंनिजोंबो
माने
खोनानो मोनदों नोंथाङ जुगा सोलायनायजों लोगोसे औ जुगा सोलायनायजों लोगोसे माखासे इन्दि खुन्दुंखौ दायो दानाया खिन्थु आखाइजोंबो थावख्रि लुनाय सोलायनानै ओ मेचिनजों बानायनाय जिथु इनदि बेफोरजों दानाय लुनायखौ बानायगासिनो आरोखि
औ माने टेक्न'
ओम टेक्न'लजिखौ बाहायनानै
औ औ
ओमफाय आं आपग्रेड जागोन बायदि गैला आरो माने माने माने गोबां माने बुस्थुफ्रानो सोलायबोखाबाय माने जोंनि जोंनि माने गोदोनिफ्राय लानानै थासारि दैया माने जोबोद सोलायनायाव
सोलायबाय औ सोलायनायाव फैबाय दा सुबुंफोरा समजों लोगोसे थांफानांगौ औ सुबुंफ्रा थांफानांगौ जानानै फैदों आरो समजों लोगोसे
औ गोदोनि जेरै दं बिदि थाबाय थाबाथ' जाया नालाय ओंखायनो माने समजों लोगोसे माने सोलायलांगासिनो आरोना
नङा होमबा नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ